हेल अ नोंथां
अ माबोरै खबरफ्रा?
खबरफ्रा इदिनोसै नोंथां दंथयो गेजेरावनो
अम आंनाबो ओरैनो
नोंथाङा ओरैनो मा होनो ओ बेसेबांसिम
औ आंनिया ओ नोंथा ओ मा आंनि फरायनायखौ सोंदों नामा
अ अ
अ आंनि फरायनाया दासान्दि आङो डिग्रि पास जानानै दं
अ
डिग्रि पास जाबाय डिग्रियाव आं ङो केमेस्ट्रि होननाय साबजेक्टआव मेजर लादों
ए
केमेस्ट्रि होननाय
उम उम उम केमेस्ट्रि ना?
ओमफ्राय आरो ओरै मास थार डिग्रि फरायनो सानदोंमोन। नाथाय जायासै मास्टार डिग्रि फरायनाया।
उम केमेस्ट्रिया ओरैनो माबायदि साबजेक्ट माने माबायदि आयदा केमेस्ट्रि?
केमेस्ट्रिया केमिस्ट्रिया जाबाय बिगियाननि आयदा। बिगियाननि
उम उम उम।
बेयो नोङो बिगियान ओइत चेसआव बिगियान आयदा लायोबा नोङो केमिस्ट्रि मोनो ओमफ्राय आरो ओरै ओमफ्राय क्लास उन्दैफोरावबो मोनो नोङो। वान टु थ्रिफोराव बिगियान होननाय साबजेक्ट बे बिगियान होननाय साबजेक्टआवनो एसे एसे फरा मोनफा मोननै सोनाय थायो केमेस्ट्रि होननाय साबजेक्टआ बेयो जाहैबाय उम।
उम।
नाथाय मिथिंगायाव मा मा फिनजाथाइ जायो जों जानाय स ख्रैया मानो गोबाब।
उम।
ओमफ्राय नारेंफोरा मानो गोखै? मानि थाखाय गोखै सिनिया मानो गोदै ओ ओ बेफोरो ओमफ्राय लहा फोरा बोरै जादों?
उम।
मानो मा जादों बेफोरबायदि प्लास्टिकखौ बोरै बानायो बेफोरनि बायद बिदि आरो आरो जा बायकेमिस्ट्रिबो गोग्लैयो। मुलिफोर बानायनाय मानसि लोमजानायफोरनि मुलि। बेफोर गोलैयो बेफोरबायदि आयदा फोर उन्दै क्लासफोराव मोनो केमिस्ट्रि आरो ओमफ्राय दा जोङो बेखौ डिग्रियाव
एसे गुवारै फरायनो मोनदो ना ओ
ओम दिग्रिया एसे गुवारै फरायसंनाय जायो आरो बे बे साब जोंनिनो
उम
बे साबजेक्टखौ जोङो डिग्रियाव अनार्स लायोबा मोनथाम मोनथाम मुङाव गावस्रायो
ए
बे जाबाय होम मोनसे आरो फिजिक्स फिजिकेल केमेषट्रि-
ओम
ओमफ्राय आरो गुबुन मोनसेया
अर्गेनिक ओमफ्राय आरो जोबथारनाया जाबाय माबा
बे अर्गेनिक केमेस्ट्रि बिसोर मोनथाम आयदायाव जों फरायनांगौ जायो आरो फिजिकेल केमेस्ट्रिया जाहैबाय जे जोंनि सानफ्रामबोनि हाबा मावनाय बा माबा माबि माबानायाव माबोरै फिनजाथाइ जायो मिथिंगानिफोरा बा एसिडफोरा बोरै फिनजाथाय खालामो माबायदि रियेकसन खालामो बेफोरखौ नायनाय जायो ए दा नोङो सान्दुंफोर थायो बा माबा था हायो बे सान दुंनि माबाया माबोरै दि खारा माबायदि बिसोरनि माबाया खारा खम कारा स्रेन्फोर थायोदि बा अब बा दैयाव नोंङो संख्रि होबाय संख्रिया गोबाब खमायनाय दैलाव बेफोरखौ बेखौ नायो बेसे खमायखो माबोरै खमायखो बेख फोरनि बागै ओमफ्राय आरो लाइट फोरनिबो माबा माबि नायो आरो मबल लाइट जों माबोरै गोजा गुफुर माबायदि बेन्डआव थांगोन अऔ बि माबा जों लाइटआ मा कालार गोसार होगोन
ओम
बेफोरखौ नायो आरो बिदि केमिस्ट्रि होनबाथ' नों एथमफोर थायो एथमफोरनि फाइसा माबायदि
उम
माबायदि साइसआव थायो बिसोरो जेरै दैफोरखौनो होन दैया माब बायदि साइसाव थायो दैलाव साइज ना गथा साइज ना खफ'आव मोनथाम माबायाव थायो नालाय
मोनथाम अ-अबस्थायाव मोनथाम अबस्थायाव थायो
अबस्थायाव था थायो बेनिनो आरो बेराम दैलावबा माबाय इ माबा साइस लानानै सेब लानानै थायो महर लानानै थायो दैयाथ' नोङो थास' बिलाइनि दै फोराव नायबा नों एसे गथा गथा जाना थाया होमब्ला बिदिनो बियो आरो दैया जाबाय मोनथाम खना बायदियाव थायो ओइस तु अ' होनो। बिखौ जोंङो केमेस्ट्रि दिनै मुङाव
उम उम।
थु अ' होनो दै औ
उम
मानना हाइड्रजेन मोननै आरो अक्सिजेन मोनसे एटम लोगो नांनानै जायो आरो दैया फ्राय बिदिनो
उम उम।
सुंख्रि सुंख्रिखौ आरो
उम
सडियाम हाइड्र' अक्साइड होनो। बिदिनो आर ए एसिथिक एसिड बेफोरबायदि ओ ग्लुकस। थ्रि सिक्स ओइस टुवेल्भ अ' सिक्स बेफोरबायदि। थायो। रासायनारि मुं ओ केमेस्ट्रि फरायबा फोरखौ मिथिगोन। ओं सुंख्रिनि मुङा बेलेग बा ओ गाइखेर दाखानि गोगखैया बेलेग।
उम
बेलेक बेलेक जायो लेक्टिक एसिड साइट्रिक एसिड।
गाइखेर दाखायावथ' लेक्टिक एसिड थायो। बे एसिडआनो गाइखेरखो दाखा बानाय आरो जा। बेक्टेरियाबो थायो। लेपट' बे सिलियास। बक्टेरिया होन्नाय। बिथाङाबो मदद खालामो गाइखेरखौ दाखा बानायनाया। फेसेवनायाव उम। बेफोरबायदि आरो।
खायसे खायसे दि मानसिफोरा भिनेगार नाम। मा होननाय बुस्थु। लागायोना गाइखेर दाखा खालामनायाव।
ओ बे गोखैफोर होदेरबा थबनो जायो। भिनेगार एसिडआव ओरैनोथ' एसिटिक एसिडनो औ नंगौ। एसिटिक एसिड थागोन गोखै बुस्थुफोरानो एसिडआव गोग्लैयो आरो। अरख'नायनि। सक्ति थायो बिसोरना अर। सख'नो हानाय। ओमफ्राय आरो जा माबानि थाबाय अर्गेनिक।
उम।
अर्गेनिक केेमेस। थि अर्गेनिकआ जाहैबाय। बिदिनो मिथिंगायाव मोननाय।
उम।
मावंनाय बुस्थु। ब बैफोर। गोरलै गोोरलैयो खारैफोर गोलैयो।
उम।
ओ सिनिफोर।
उम।
बा हासारफोर बेफोरबायदि गोग्लैयो सेवनानै जालांनाय। अर्गेनिक भेकसिन। अ खारदैफोराबो गोग्लैयो। बेफोर माबायदि रियेक्स? होन खालामो। बेस ट्रेन मा गोबाब दैज्लाव बेफोरनि बागै नायो। ओमफ्राय आरो इसोरो बोरै बोरै गोबाव थायो जेरै अर्गेनिकजों लोगोनो बेखौ नायोबाय नो खारैखौनो नायबाय। माबायदियाव थागोन इसोरो बेफोरबायदि नायो आरो। बिसोरनि माबाफोर खौ जों केमिस्ट्रिनि फरमुलायाव नायबा बेलेग बायदि बेलेग बेलेग महर नुयो। बिदिनो आरो ओमफ्राय आरो जा इन अरगेनिग दङ। इन अर्गेनिकआबो बिदिनो। इन'रगेनिक केमिस्ट्रि।
उम।
बेबो आरो बिनिनो बागै एसे गुवारै फरायनाय आरो। बेसेबां माबा-माबि नांगोन बेसेबां माबायदि फर्माव थायो एटमफोरा आरो एथ'म हाइड्रजेन, हिलियाम, लिथियाम बेरेलियाम। फोर दंना? बेफोर एटमफोरा बेसेबां? बिबांनि बिसोरनि माबाया मोदोमबाङा? बा बेसेबां? गिलिर।
उम
बेसेबां माबा थायो इद इसिनियाव सक्ति बेसेबां सक्ति हायो बेफोरनि बागैनो नायो माबायदियाव ओमफ्राय बेसे जेबाम हिट होबा बेसेबां गलिगोन जेरै नों दैखौ ओरैनो नर्मेल अबस खाथियाव दोनबा दैलाव थायो आरो बेखौनो गुसु खालामबा बिदुंखौ खमायना होबाय बियो गथा जायो। ओमफ्राय आरो ओं बिदुंखौ बारायना होबानो बियो आरो
खफ' जालांबाय।
खरजालाङो।
खब
ओम अ मानो थाखाय जायो? माने बि दुं होबानो बिदि जायो माबा होबानो बिदि जायो बेफोरखौ फरायो आरो इयाव। बेबायदि नो बिनि केमेसट्रा बिदिनो बेलेग बेलेग माबाफोरखौ नायनानै इलिमेन्ट। सदियाम मेगनेसियाम बेफोरबायदि बा मेगनेसियामफोरखौ ओरै दैयाव होबानो जोङो मानो थाखाय जोङो मा रिएकसन जायो फिनजाथाइफोरा मा जायो बेफोर फिनजाथाइ जाबा मा मा ओंखारो गेस ओंखारो सोदोब जायो बेफोरनो आरो मानो थाखाय सोदोब जाखो? मानो थाखाय अर जोंखो मानो खफ' अ बेफोरनि बागैनो नायनाय जायो आरो बेखौनो जोङो थन्न थन्न फरायनां आरो नों ओ गोजौआव फरायबावबा मास्टार दिडिग्रि फरायबा इनि बागैनो एसे गोथौयै मोनबावो
आरोबाव गोथौवै ना?
उम नंगौ नंगौ
ओ उम
आतसा
उम
नोंथाङालाय माथो फरायनाय?
आंथ' नरमेलसो ओरैनो बड'आवसो लादोंमोन आं बि ए सो आंना
अब्ला मोजाङानो दे नोंथांनाबो फरायनाया बड'आव मेजरबालाय मोजां मोजांनि बाथ्रा बर' हारिनि बागै एसे खोथा बाथ्राबो मिथिनांगौ जायो नालाय। उम नंगौ नंगौ नंगौ अ
बर'नि हारिमुफोर रावफोरनि नि बागै एसे मिथियो।
उम उम नंगौ गोदोनि हारिनि हिस्ट्रि जारिमिन बा राव रायलायनाय थुनलाइ बेफोरनि गाननाय जोमनायनि
जोंनि हारियाव मा मा जेनेबा जानाय-लोंनाय गाननाय-जोमनायबो थायोना हारिमुनि उम दे नोंथां दे उम फोरमायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय दे नोंथां।
औ
दे-दे